हेल' नोंथां नोंथां जों आं दसे सम रायलायनो हागोन ना
औ नोंथां हागोन नोंथां
अ आं दायो नों थांजों ओ न'खर खुंनायाव आइजोनि बिफावा माबायदि जायो बेखौ एसे नोंथांजों आं रायज्लायनो सानदोंमोन
औ नोंथां रायज्लायनो हागोन
औ दे नोंथां होमबा बुंलांदो
औ न'खर खुंनायाव आइजोनि बिफाव होननानै बुङोब्ला न' न'खर खुंनायाव आइ जोआ जैबायदि हेफाजाब होयो एबा न'खर खुंनायाव आइजोनि रल जायखो जोङो रल होननानै बुङो बेखोनो न'खर खुंनायाव आइजोनि बिफाव होननानै जोङो बुंनाय जायो
अ नंग' नोंथां
गोदोनि दिनाव आइजोफोरखो मोनसे जेबो खामानियाव उदायै ए बा गाहाय थाखोआव जेब्लायबो गादबनानै दोननाय बेबायदि मोनसे थासारिखो जोङो नुनो मोनोमोन
औ नंगौ नोंथां औ
नाथाय दानि गोदान मुगायाव आइजोफोरखौ जोङो गोबां जौगानायखो जोङो नुनो मोनदों जेरै जोंनि बर' आइजोफोर बर' आइजो फोरा गोदोनि दिनाव गावनि सोलेरखौ खोबथेनो थाखाय एबा गावनि सोलेरखौ खोबथेनो थाकै गावनि आखाइजोंनो गावनो जि दानानै गानोमोन गावनि सोलेरखो खोबनो थाखाय दानायनि अनगायै बिसोरो गुबुन खामानियाव बि सोरो बाहायामोन नाथाय दानि गोदान मुगायाव बर' आइजोफोरा गावनि गाननाय जोमनायनि अनगायैबो गोबां जि जोम दानानै बिसोरो औ हाथाय बाजारफोराव लांनानै जोहा फाननायखौ नुनो मोनो नोंगौना नोंथां औ हाथाय बाजारफोराव फाननायखौसो औ औ औ औ नोंथां मानो होनबा दा गोदान मुगायाव जोंहा अनलाइन प्लेट फ्रम फोर फैबाय आरो हान हान थामेलानि जोंहा गोबां गोबां सुबिदाफोर फैबाय बै समाव बै गोदोनि सम समाव जोंहा हान्था मेलानि राहा गैयामोन जायनि थाखाय बैफोरखौ आइजोफोरा दिहुनबाबो हाथायसिम मोनहैनो मोनहैहोनो हायाखै खैमोन नाथाय दानि गोदान मुगायाव बेखौ फोर गासैबो गासैखौबो आइजोफोरा मावनाय जोङो नुनो मोनो जायनि गेजेरजों बर' आइजो फोरा बेफोरनिफ्राय मोननाय रांजों न'खर सुंस'नाय बेराम आजार नायनाय गथ'फोरखौ फोरोंनाय बायदि बायदि
औ नंगौ नोंथां औ
बेबायदि खामानियाव आइजोफोरा बिफाव लायो बर'फोरा गाहायै जि जि दानाय जि दानायनि गेजेरजों न'खराव गाहाय बिफाव लायो जि दानाया बर' फोरनि मोनसे दोरों गियान बर' आइजोफोरनि आरो बे दोरों गियाना फोलेरनिफ्राय फोलेरसिम गोदो गोद फाइनिफ्रायनो बोहैबोबाय थादों जि दानायनि अनगायैबो बर' आइजोफोरा जेरै गोबां आखाइनि दामिन एबा आखाइ सिल्प'फोरखौ बानायनायखौ जोङो दानि नुनो मोनो जेरै गोबां बर' आइजोफोरा जेरै सान्द्रै जेखाय खादा खबाइ औ बेफोरखौ जोङो हेबनाय जोङो नुनो मोनो
दानियाथ' गोबां आसारफोरबो बानायनाय नुनो मोनोना नोंथां नंगौना नोंथां आइजोफोरा न'आवनो थानानै औ आखाइ सिल्प' होननानै बुङोब्ला नंगौना नोंथां
आखाइ सिल्प' होननानै बुङोबा औ न'आव थानानै बायदि जेरै आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन फिथाइ सामथाइनि आसार बानायनानै अनलाइन प्लेटफर्मफोरनि गेजेरजों
नुनो मोनो
औ रां आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनदों गोदोनि बर' आइजोफोरा बेबायदि खालामनायखौ जोङो नुनो मोनाखै मोनाखैमोन दा गोदान मुगायाव गोबां आइजोफोरानो बेबायदि औ गोदान मुगायाव जोनोम जानाय
ग्रुप
औ औ औ औ बेयो औ बेफोर एन जिअ नि एन जिअ नि गेजेरजों बियो मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गेजेर गेजेरजों बेफोर जोङो मावनायखौ नुनो मोनदों एकस'लि आइजोफोर स्नि एबा बर' आइजोफोरनि जि सेल्प हेल्प ग्रप बेफोर ग्रुपआ बर' आइजोफोरखौ मोनसे गोदान गोहो होनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो थांना थानो थाखाय मोनसे गोदान राहा होनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोन्दों मानोना बे सेल्प हेल्प ग्रुपफोरनि गेजेरजों गोबां स्किमफोर फैनायखौ जोङो मोननो हायो जेरै खुन्दुंफोर होनानै बर' आइजोफोरखौ एबा गुबुन गुबुन हारियानो जा बर' आइजोआनो जा जि दानो थाखाय खुन्दुंफोर होनायखौ जोङो नुनो मोनो दानि मुगायाव गोदोनि दिनाव बेफोर स्किमफोरखौ जों नुनो मोनामोन एक्सुलि आइजोफोरनि गो गोहो बांहोनाय एबा आइजोफोरनि बिफाव सम बर' न'खराव बिफाव होनायाव सोरकारि खान्थिफोर आरो एन जिअ नि बिबावफोर आरो सोरखारि नङै। माबाफोर बिफानफोर बेफोर गोस सैयोफो आइजोफो बांहोनायाव गाहाय रल लानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
अ जानांगौ नोंथाङा बेनिख्रुइ बांसिन मिथियो देलाय नोंथाङा बुंलाय
औ आंथ' बिदि एसेबां ओ नोंथाङानो बुंखाजोब्बाय ओ ओ जिहेथु आइजोनि आखाइ सिल्पखौबो नोंथाङा बुंबाय आरो गोजाम आरो गोदान आइजोनि ओ दोरों गियानफोरखौबो बुंबाय आरो आं दायो एस एसे गोदाननिनो बुंनो सानदों
औ नोंथां दे बुंलाय
अ आइजोफोराथ' दायो ओ गोबाङानो ग्रुप ग्रुप लायै बिदिनो अमाफोरबो फार्म खालामनाय आं नुनो मोनदों नों
औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
बिनि अमा अमाफोर फियो आरो ओ बिदिनो आरो मासरुमफोरखौथ' नोंथाङानो बुंखाबाय आरो बिनि अनगायैबो ओ ओ दाउफोरखौबो आं फिनाय नुनो मोनदों दाउ फार्म बेफोरबायदिबो खालामदों खालामनायफोरखौ आं नुनो मोनदों औ ओं बेनि अनगायैबो आइजोफोरा आरो गोबां बोथोर लायै बोथोर मैगं थाइगंफोरखौ गायनाय नुनो मोनो ओ बिदिनो जमा नङाब्लाबो बिदिनो सासे सानै ग्रुप खालामनानै गायनाय नुनो मोनो नोंगौना नोंथां ओं आथिखालाव आइजोफोरखौबो ओ बुहुद गोरलै होननानै बुंनो हाला नंगौना नोंथां औ नोंथाङा आइजोफोरनि मैगं गायनायफोरनि बागै एसे मोजाङै फोरमायनो हागोन नामा आंनो नोंथाङा
बर' आइजोफोरा मैगं गायनाय होननानै बुङोब्ला बे मैगं गायनाय समाव बर' आय जोफोरजों हौवाफोरा बो समान समान खामानि मावनायखौ जोङो नुनो मोनो मोनो आरो मानो होनबा जेरै हालेवनाय बेफोर खामानिखौ आइजोफोरा मावनो मोना मावनो हाया बेफोर खामानिफ्राव हौवा फोरा मावनानै सहाय होयो नंगौ बर' आइजोफोरा गोबां मैगं मैगंनि आबाद मावो मैगंनि आबाद मावनानै बर' आइजोफोरा हाथाय बाजाराव लांनानै फानहैयो जेरै गोदोनि दिनाव बर' आइजोफोरा फालांगियाव ओंखाराखैमोन नाथाय दानि गोदान मुगायाव बर' आइजोफोरा फालांगि खालामनो थाखाय न'निफ्राय बाहेरायाव ओंखारनायबो बिदिखौ जों नुनो मोनबाय फालांगिनि गेजेरजों थानाय नखरफिसिनाय गथ गथाय फिथाइखौ फोरोंनाय बेराम आजार नायनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनदों गोदोनि दिनावथ' बेफोर गैयामोन औ जेरै बेफोरनो अनगायैबो नोंथाङा बुंनाय बायदि जेरै दाउ फिसिनाय दाउ
औ दाउ फिसिनायबो नुनो मोनदों नोंगौ नोंथां
बेनि अनगायै जेरै बर' न'खराव गोदो गोदायनिफ्रायनो जायफोर जि जुनार जि अमा बे अमाखौ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोयो जायखौ बर'फोरा गाहाय जाग्रा आदार महरैबो बाहायबोदों आरो बे अमा अमाया गासै बर' न'खरफ्रावनो जोङो बे अमा खौ जोङो नुनो मोनो गास औ गंफ्रोम बर' न'खरफोरावबो आइजोआ जेसेब इसेबां दं जेरै आइजो सानै दंबा बे न'खराव अमा गन्द्राया मोननै थानाय आरो आइजोसेबां आइजो थागोन बे न'आव बेसेबांनो दा अमा गन्द्रा थानाय बेखौ जोङो नुनो मोनो जाय अमाफोरखो फि फिनायनि गेजेरजों बिसोरो बेफोरखौ फाननायनि गेजेरजों खैफोद आफोदनि समाव न'खर सुंस'नायाव बिसोरो सहाय खालामो बेफोरखौ जों नुनो मोनबोदों आरो ओरैनो बर' आइजोफोरा बर' न'खरफोर गोबां गामिनि गामियारि बर' न'खरफोराव न'खर सुंनायाव गोबां बिफां होनायखौ जोङो नुनो मोनदों
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
आरो बर' आइजोफोरनि बे बिफावा बिफावखौ सुंथानानै लाखिनो थाखाय एबा थियै लाखिनो थाखाय गोदान जोलैफोरनो फोरों गोदान जोलैफोरनो जि दोरों गियानफोर बेफोरखौ होनाय गोनां थार होननानै आं सानो
नंगौ नोंथा नंगौ औ नंगौ नोंथा नंगौ
बे दोरों गियानफोरखौ बिसोरनो होनाया गोनांथार आरो बे दोरों गियानफोरखौ बे गोदान जोलैफोरनो फोरोंथाय होना फोरोंथाइ होनानै फोरों फोरोंथाय होनाया गोनां मेलफोर खुंनानै बिसोरनो फोरोंनाया गोनांसो बेनि गेजेरजों जोङो दोरों गियानफोरखौ हमथानानै लाखिनो हागोन आरो बर' आइजोफोरखौ जेब्लायबो सांग्रां खालामनानै लाखिनो हागोन आरो
औ औ दायो आं नोंथांखौ साबायखर बाउनो सानो नोंथाङा दसे सम आंनो गुवारै फोरमायना होनायनि थाखाय आरो उनफिन खेबसे बिदिनो गुवारै फोरमायबावना होना ओ मोनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय नोंथां
औ औ नोंथां औ दे नोंथाङा अब्ला दिनै बेसिम दोनथ' नोसै
औ जागोन दे नोंथां औ दे औ दें